ओं खोनादों।
औ नोंथाङा आंनो आबादनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
थांनो हागोन
दे फोरमायसाय
आबाद मावनाय। होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया दैज्लां बोथोराव जोङो माइनि आबाद। गोबाङानो माने आसामाव बांसिन। बांसिनानो माइनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो दै। दैज्लां बोथोराव बिब्दिनो जोङो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं फोनायफोरखौ। खौ नुनो मोनो।
औ।
नाथाय आसामाव जोङो गोबाङानो दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद मावो आरो।
औ।
ओ जोङो माइनि आबाद मावनोबा जेनेबा। गिबियावनो दुब्लि फोथारखौ। जेराव नोङो माइ गायगोन बेखौ एसे एवग्रोनानै लायो मोजाङै हाखौ फोमोननाय। एवग्रोयो आरो।
जेराव जोङो अखानिबो गोनांथि जायो दैनिबो गोनांथि जायो बि बिदिनो दैया जाब्लाथाय जोङो ओ हालखौ एवग्रोना लायो। आरो ओ खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो माइखौ साननैसो सोमग्रोनानै दोनो आरो। सोमना दोननानै जोङो बे माइयाव गाजाया ओंखारबाथाय। माइखौ बोखांनानै जों फोनाय जायो आरो बेखौनो खोथिया फोनाय बुङो। आरो खोथियाया लावबाथाय। एसे राबाथाय खोथियाया जोङो माइनि माने माइखौ। गायो आरो हाल एवनानै।
औ।
नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ माइ गाय ओ माइआ गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ आसु माइ माइसालि माइ बावा माइब्रा जोसा बायदि मख'जाथाव माने गोबां माइ दोङो आरोना ओमफाय बांसिनानो जोङो ओ माइ आबाद मावब्लाथाय जोङो ओ दा जिहेथु दा गोदान गोदान माइ ओंखारदों नालाय बेफोरखौ गायनाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो ओ माइ आब बादनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरै ओ दैज्लां बोथोरफोराव जोङो खुमब्रा जोगोनार ओ जिंखा बहल थाइबें उदासि मैथा ओ सबाय बिमा बानलु हायजें हालदै फान्थाव थास' बायदिफोर गोबां रोखोमनि मैगंनि आबाद मावो ओमफ्राय मेसें बोथोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय नुनो मोनो जेरै ओ फुलकबि बान्दा कबि ओमफाय आलु सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर ओ एम्बु फानथाव ओ फान्थाव बिलाथि बानलु हा सबाय सिबिं मुसुर लाइ मुगु बायदिफोरानो बायदिफोरानो आरो ओमफाय बेनिफायबो गोबां रोखोमनि आबाद थाबावो ओ जेरै जोङो ओ मेसें बोथोराव ओ माबा ओ बेसर आबाद मावो
औ औ
उम
आथिखालाव आरो औ औ औ हागोन नोंथां आथिखालाव आबाद मावनो मावनायनि खायदायाबो एसे सोलायनो हमबाय जेनेबा आथिखालाव माने आबाद मावनो मावनायासो एदभान्स जाबाय आरो जेनेबा गोदो जोङो नांगोलजों हाल एवोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ मुगाया गोदान मुगा जानानै फैबायथ' बिनिखायनो जोङो ट्रेक्टर जों हाल एवनायखौ बांसिनानो नुनो मोनो आरो आथिखालाव जोङो अ नांगोलजों हाल एवनायखौ नुला आरो बिदिनो टे टरजों हालि एवनायनि जाहोनावबो गोबां जोङो ओ खहा जानायफोरखौ नुनो मोनो जेरै हानि हासारफोरा खमिलांनो हमगासिनो बिदिनो नाथाय गोदो जोङो नांगोलजों हालि एवनायाव बे फोरो ओ जेबो ओ खहा जा बिसि खहा जायामोन आरो आगोल नांगोलजों हालि एवनायाव
औ
औ औ बिदिनो नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालि एवनायनि जाहोनाव गोबां खहा जायो
औ
आरो जोङो माइ आबादाव आथिखालाव गोबां हासारबो सारो जेर जायनि जाहोनाव आबादफोरा एसे खम जालांनो हमदों आरो आरो हानि हासाराबो खम जालांनो हमदों
औ
औ औ
ओम
बिब्दिनो जोङो आसामाव माइनि आबाद आरो ओ साहा बागाननि आबाद मावनायफोरखौ बांसिनानो नुनो मोनो। आरो बिब्दिनो पान्जाब फोरावबो जोङो गमनि आबाद मावनायखौ बांसिनानो नुनो थाङो आरो
औ।
औ औ नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन। ओ जोङो जेरै बोथोर लानानै गोबां आबाद मावो जेनेबा ओ बेनिफ्राय बेफोर बोथोरजों सोमोनदो थानानैनो जोङो मोननाय फि फिथाइफोरखौ माने आसार दानाव जेनेबा ओ थाइबें जिंखा ओमफाय खुमब्रा जालायाव जेनेबा ना गोथां। होनानै हाइजें एसे उननानै होना ओ‌ आसु ओंखामजों जो जोबोर गोथाव जायो आरोना ओमफ्राय सावन दाननि सावन दानावबो जेनेबा थिं थिं सान्दुं गोसाफोराव सानसुथिर समाव ओ ओंखाम गोजांजों जेरैबायदि नास्राय निस्ला सावनायनि बाथोनजों ओंखाम जायो ओमफाय फादोर दानावबो जेरैबायाददि जोङो सिंगि एबा खावै नाफोरखौ थाइगिर फिथाइ गोरलै आरो माइरंनि अन होनानै ओ सङोब्ला जोबोर गोथाव जायो आरोना ओमफाय आघोन दानावबो‌ जोङो जेरैबादि लाफा ओ गुथा मैगंफोरखौ जेरै खारदै एसे होनानै ना बोथिया गोरान होनानै संनानै जानाय जायो।
औ औ।
औ नोंथां।
औ आरो बिदिनो आथिखालाव औ औ।
औ दे नोंथाङा माबा बुंनायदोंमोनबा बुंजागोन दे।
औ औ जेनेबा जोङो आथिखालावथ' गोबाङानो आबाद मावनो मावनायखो एंगार। लांगासिनो।
औ।
दा आबाद मावनायखौ गारनो हमगासिनो आरो।
औ।
औ औ नोंथां।
जोङो ओ बायदि आसिना आबाद मावनायनिफ्रायबो। बेफोरनि अनगायैबो जेरैबाददि जोङो हाग्राफोरावबो गोबां मैगं मोनो आरोना।
औ औ।
बेफोर मैगंफोरानो जादों ओ जेरै। रेत ओ लाफा सायख' जोथलावरि ओमफाय ओ। फोरा दा-फिन ओ गंगा बाला। हांसो ओ रानाय सिब्रु फुंखा ओमफ्राय बुरि थखन दिंख दिंखिया थाराय गोरलै थास' आयथिं थास' बेदर ओ थास' बिबार। बायदि बायदि मैगं मोनो आरोना। हेलौ नोंथां खोनादों ना? खोनादोंना नोंथाङा।